खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय औ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय
औ ओ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दङना नोंथां
औ दङ
आङो नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोनानो जादों जे जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ अब्ला जोङो ओ जोंनिनो आबाद दा दैज्लां बोथोराव मावनाय बा मेसें बोथोराव मावनाय आबादनि बागै फंनैसो रायलाय जागोन ना?
औ रायज्लायजागोन।
औ अब्ला आंनो एसे फोरमायनानै होग्रोनोसै ओ जोंनि ओन सोलावहाय मा मा आबादखौ मावनाय जायो
औ
ओं जोङो दैज्लां बोथोराव गिबिबा गुदि आबाद होनना बुङोब्ला माइ आबाद खौनो बुजियो नङा होनबा नोंथां?
औ
औ जोङो बेखौ माबोरै गायो होननानै बुङोब्ला गिबियावनो जोङो खोथिया फोग्रोनांगौ। बे खोथियाखौ फोनो थाखाय जोङो मा मा खालामनांगौ होनना बुङोब्ला जोङो गिबियावनो थिनानै दोननाय माइ बा माइलिखौ जोङो फाथोनि बस्थायाव सोनानै बेखौ फुख्रियाव बा दैमाफोराव नङाब्लाबो थौफोरावहाय दै दैमा फुख्रि गैयाबोला थौफोरावबो दै खौ फुल खालामनानै बेवहायनो सोमनानै दोनजागोन आरोना नोंथां। बेनि नाहाय जोङो बेख खौ साननि बा सानथामनि थाखाय गाजा खिलिनो थाखाय सोमनानै दोनगोन। मानोना जोंना बख्रियाव दोनबाय था दोनबाय थायो ब्ला माइआ राननानै थायो नङा हब्ला बेखायनो जोङो बेखौ थाबैनो गाजा बेरहोनो थाखाय दैयाव साननै बा सानथामनि थाखाय सोम नानै दोनगोन आरोना नोंथां बेनि उनाव जो जोङो बेखौ फोनो थाखाय हाखौ ट्रेक्टर जों नङाब्ला मोसौजों हालेवनानै फोमोननानै लागोन आरो। बेनि उनाव जोङो बेखौ बे सोमनानै दोननाय माइलिखौ जोङो दै सरदनो थाखाय सानसे बेखौ हायाव लखब नानै थालिर बिलाइजों खोबनानै दोनगोन आरो बे दैया सरबनि थाखाय। बेनि उनाव जोङो बै फोमोननाय हायावहाय ओ खादायाव लानानै आखायजों मुथा मुथा सारनानै फोननानै होगोन बेनि उनावहाय जेब्ला दान मोनसे बा से खावसे दान जायो अब्ला बेयो फुजानाय महराव फैयो आरो ना नोंथां।
औ
औ अब्लाना जोङो गायनो माइ गायनो गोनां हाफोरखौ जोङो हालेव हालेवनानै। सैनै हालेवग्रोनानै दोनगोन आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो रुवानिफोर लानानै खोथियाखौ फुनानै लानाय जायो। दानाथ' ओ बेफोरबायदि गोदो गोदायनिफ्रायसा सावरि बादालि जाहैला नालाय ओ रुवानिफोरसो लानांगौ जायो बेनिखायनो ओ दानिया रुवानिफोरखौ लानानैनो जोङो माइ आबादखौ गायनायखौ बांसिनै नुनो मोनो आरो ना नोंथां। बेबायदिनो जोङो खोथियाखौ ओ फुनानै मु मुथा मुथा खानानै बेखौहाय
जेब्ला फुखांजोबो अब्ला हाखौहाय फुबुंना लानानै ओ बेयाव हायावहाय माइखौ गायनानै गायो आरो ना नोंथां ओम बेफोरबायदिनो ओ जेब्ला थाम बा ब्रै थाम दान जायो अब्ला माइफोरा बिबार बाराया फिथाइ थायो। बेनि उनाव द‌ दानसेनि उनाव बे फोरो ओ इफोर फिथायफोरा मोननानै रायोब्ला जोङो बेखौ हानानैहाय ओ फिसा फिसा मोथिर सरनानै दोनगोन ओ बेनि उनावहाय जोङो हौवाफ्रा बेखौहाय ओ बाननो हानाय जखानि मोथि सरनानै बेखौ बाथिजों ओ थुनानै ओ न'आव बाननानै लानानै फैयो आरो ना नोंथां।
औ।
टु बेफोर बायदिनो जोंनि ओनसोलखैजाय माइ आबादखौ मावनाय जायो। ओ बेनि अनगायैबो दैज्लां बोथोराव गोबां मैगं थाइगंफोर मावनाय जायो। जेरै जिंखा, बहल जोगोनार, खुमब्रा, खुन्द्रि, बानलौ बेफोरबायदिनो गोबां बिबांनि मैगं थाइगंफोरखौ जोंनि ओनसोल थिंजाय गायनाय जायो। ओ बे फोरखौ मारै गायो होन्नानै बुङोब्ला ओ बेफोरो ओ दै गोनां हायाव जाया आरो ना नोंथां। जोंनि बे ओ दै थाबाय थायै बोरि गोजौ फोरावहाय जोङो ओ टेक्टरजों मोजाङै हालौनानै ओ हाखौ दुफु दुफु खालामनानै लागोन। ओ बेनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ टिप खोनानैहाय बेवहाय बेगरफोरखौ ओ जावायनानै होगोन बा डायरेक्ट गोजान गोजानावहाय ओ लारिन लारिन गायनानै होगोन आरो ना नोंथां। ओ बेनि उनावहाय जोङो बेफोरो लेस्रा बा बहल जिंखाफ्रा एसे देरोब्ला जोङो बेवहाय जेंसि थुनानै बिसोरखौ मानला होगोन। बेनि उनावहाय जोङो ओ सां बानायगोन जे जोङो औवानि खुन्था होनानै मानलि होनानै बेवहाय दिरुं बोनानै होनानै बेखौहाय थिखांनानै होगोन। बेनि उनाव फिथाइ थायोब्ला जोङो बेफोर खौ ओ बाजाराव फानहैनानै ओ रां खामायगोन। बा जोङो न'खराव नांगौ जानाय खरसाफोर खौ ओ गाव हारसिङैनो बेफोरबायदि मैगं थाइगं गायनानै बुथुमनानै लानो हायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
औ ओ नोंथाङाबो नोंसांमोननि ओनसोलथिंसाय मा मा आबादखौ माबोरै मावो एसे फोरमायनानै होदो।
बुंनो थाङोब्लाथ' आबार होननानै बुङोबाथ' जोङो मैगं थाइगं बिदिनो माइ बेफोर गासैबो गोलैयो नङासै?
औ।
औ, बिदिनो माइ आबाद माइ आबादखौथ' दायो दैज्लां बयबो गायदों। नोंथाङा बे माइ गायनायखौ बोरै गायो माबादि खालामो माबादि मोननो हायो बेफोरखौ नोंथाङा ओ गो गुवारैहाय ओ बेखेवनानै होखाबाय। नोंथांनि बुंनाय बायदिनो जोंनिथिंबो बेबायदिनो दायो सोलिगासि नो दङ'।
आरो बेबायदिनो माखासेया दानि मुगायाव मा होनगोन ओ गायनायनि हाजिरा दामा माने गोबां जानायनि जाहोनाव ओ गोबां सुबुं मा ओ फोनाय नुनो मोनो आरोखि फ्राय गायबांला होन माने जोंनिथिं नुनो मोनदों आरो गायबांला माने फोयो सो बेखौ माइखौ औ बेयाव माने खरसायाबो एसे खम जायो। आरो बेबायदिनो मोजांबो मोनो बे फोनायखौबो गायनायजोंनो समान बेबायदि ओ आबादखौ मोननो हायो आरो
औ
औ आरो मैगं-थाइगंनि आबाद होननानै बुङोब्लाथ' दायो जिंखा, बहल पटल आरो बे ओं भिन्दि मुला बेफोर सोलिगासिनो दायो दैज्लांनि मैगं हिसाबै
औ औ
औ ओ बे प टल, खुमब्रा, जोगोनार, लाव बेफोरो जाबाय बेन्दों जों माने मान लानानै थायग्रा
औ औ
फिथाइफोर
ओ बेफोरखौ बोरै गायो आं एसे नोंथांनि सिगाङाव आङो फोरमायना होनि जोङो औ जोगोनार बा बे लावफोरखौ जोङो मोनसे दुब्लि ओ लांदां जायगायाव जोङो मोजांहैनो बेबायदि बिदिनो सोरबाया हालेउ ओ गुवार फोथारखौ हालेवनानै लाग्रोयो आरो नाथाय ओ माखासेया बेबायदिनो हालेवा लासेनो थखर थखर बिदिनो खदालजों जावग्रोननानै बेयाव हासार होनानै गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो बेयाव दाउ फोरनिफ्राय जुनारफोरनिफ्राय माने बासायनो थाखाय ओ बिसोरो औवाजों माने बेरा दोनथेना होनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ
औ जोंनिथिं बेबायदि मावो आरो मुला आबादफोरखौबो बेबायदिनो ओ सिगाङाव लांदां हाखौ माने एवग्रो जों ट्रेक्टरजों एवग्रोन नङाबा बिदिनो मोसौजों एवनानै लाग्रोयो हाखौ आरो बेयाव थानाय दाखोर बेफोरखौ ओ फोसाबग्रोनानै लायो आरो बेदिनो नांगौ बादि बेयाव गोबोरखि हासार बा रासायनायारि हासार बेफोरखौ बाहायनानै उनाव बेबायदिनो फोयो आरो बिदिनो फोनानै ओ मुला आबाद बा मुला मैगंखौ जों मोननो हायो। आरो मेसें बोथोरनि होननानै बुङोब्ला जोङो मा ओ बेसर मोनो। ओमफ्राय लाफा-लाइ बेफोरखौ जों मोननो हायो।
औ
औ बेफोर लाइ लाफा बेफोरो मा जोंनि थाखाय जोबोद माने कमन मैगं होननानै जों बुंनो हायो जों मोनफ्रोम साफ्रोमबो जानो मोजां मोनो। आरो फाथो आबाद बेफोरखौबो जोङो दायो मावनाय नुनो मोनदों फाथो आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो फाथो फाथोआ जोंनि ओ गोबां खामानियाव जों बाहायनो हायो फाथोखौ जेरै गोथां समाव जोङो बेखौ मैद्रु जागोन आरो जेब्ला बे फा फाथोखौ दाननानै फोरानगोन अब्ला बेखौ नारजि होननानै बुंगोन
औ
आरो बे नारजिखौ गोबां मानसियानो अमा बेदरजों जायो खारैजों जायो बेबायदि आरो बे फाथोनि बिफां खौ दानगोन आरो दाननानै मै फिसा फिसा मुथा खालामनानै बेखौ दैयाव सोमनानै दोनो आरो बेयाव सोमनानै दोननानै बे फा थोनि बिगुरखौ खगोन आरो खुनानै
खुनानै बेबायदिनो दिरुं दिहुनगोन दिहुननानै बेखौबो फानगोन आरो ना बेखौ फाननानै गोबां आबादारि फोरा रां खामायगासिनो दङ आरो गावसोरनि न'खर थांना थानायाव गावसोरनि नांगौ जानाय बा गथ' गथाइखौ फोरोंनायाव बिथांमोना बेफोरनिफ्राय सहाय मोनदों
आरो बे फाथो आबादनिफ्रायनो जोङो जि गुदुं आरो ओ बस्था जायखौ जों होनो जायखौ जों माइरं मा होनग लायो माइफोर सोनानै दोनो बेफोर बस्थाफोरखौ दिहुनो आरो बेबायदिनो बे फाथोनिफ्राय गिसि बायदिसि रोखोमनि बेग मनाफोरखौ जों दिहुननाय नुनो मोनो
औ औ
औ आरो बे फाथो बिगुरनिफ्राय बेबायदि दिहुननायखौ जों नुनो मोनो जिदुंहारि आरो बे फाथोनि गनखौ जोङो न' लुनायावबो बाहायो आरो लोगोसे अर जन जन रायनो बो जोङो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ औ
औ आरो आबादनि सोमोन्दै नोंथाङा माने मेसें बोथोराव मा मा मैगं थाइगं मोनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
खोनायाखै नोंथां होनफिनलाय होनफिनलाय
थ' बिदिब्ला जोंहा बे समा जानानै फैबाय। आबादनि सोमोन्दै नोंथांजों गुवारै बिदि सावरायनो मोननायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ औ थारैनो नोंथां गोबां मोनथि मोननि बाथ्राफोरखौ नोंथाङाबो आंनो फोरमायनानै होलांबाय जोबोरैनो गोजोननायखौ मोनबाय आंबो गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ गोजोननाय थाबाय
औ